खुलुमबाय नोंथां।
नोंथां खुलुमबाय खोनादों नोंथां खोनादों।
अब्ला नोंथांजों आं मोनसे गोनांथार आयदानि सायावहाय सावरायलायनो थांखि लादोंमोन नोंथाङा आंजों सम होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन।
अब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम अब्ला जोङो गोनांथार आयदायाव फैनोसै नोंथां?
जागोन नोंथां जागोन जागोन।
सान्दों मा
औ नोंथां।
बडलेण्ड ओनसोल बा जोंनि मानसि हारिनि ना हमनायनि सायावहाय नाखौ जोङो माब माबोरै हरो आरो नाया मा मा जादनि दङ आरो नाखौ जोङो माबोरैहाय फिसिनाय जायो बेफोरनि बागै एसेब्लाबो नानि सोमोन्दै सावरायगोन आरोखि नोंथां। ना हमनाय होनब्लाथ जों मिथि खायो मा ओ जेब्ला नाखौ जों अनेक रोखोमाव हमनो हायो जोङो नाखौहाय आइजोफोरा गुरो खन जेखायजों गुरनानै हमनो हायो गोग्रोमनानै हमनो हायो आरो जों हौवाफोरा मा ओ फासि सानानै जेरेखम जे फासि जोङो नाखौ हमनो हायो आरो जे खेवालि जे सारनानै आरो सेन सानानै खखा सानानै बायदि रोखोमै खादब आयदाजों जों नाखौहाय हमनो हायो
नोंगौ नोंगौ नोंगौ
दिनै आङो बुंनोसै मोनसे
औ
बे खौहाय बबे जायगायाव बांसिन हमनाय जायो होमबा जोङो जेनेबा मोनसे दैबो हैनाय बा नोङो मोनसे बिलो बेफोराव जों बांसिन नाखौहाय हमनाय जायो नाया अनेक रोखोमनि दङ नोंथां जेरेखम बुंनो थाङो ब्ला गिदिर बा गिदिर फिसा बा फिसा अनेक रोखोम ना फिसायाव दङ जेरखम बालाबाथि सिंगि
नंगौ।
माबा दङ मा होनोमोनलाय नास्राय गोरि ना थेंगोना ना खांखेला ना मा बायदि बायदि रोखोमनि ना दङ आरो गिदिराव दङ ना बारलि दङ जोंहा आरो ना दलफिन दङ! आरो दंबावो ना गोबां रोखोमनि ना बिरखिफोर दङ ग्रासकार्पफोर दङ बिसोर ना गिदिर आरोखि ना गिदिर आरोा ना फिसा ना बिसोर गोबां रोखोमनि ना दङ दा जों बेफोरखौ मा नाखौनो जानानै मा जोङो माखासे जोंनि देहायाव नांगौ जानाय सशक्तिखौ जोङो मोननो हायो नोंथां।
नंगौ नंगौ
जायखौ होनो जोङो मा खारै नाफोरखौ जायोबा जोङो खारै खारै गोनां जायो मानि जोंनि देहायाव माखासे बुस्थुखौ बियो माबा मेकआप खालामो जोंनि देहानि अंगफोरनि गोहो बोलो
औ औ औ
नोंथां नायाबो आजिखालि ओरै जाबायदि नाया माखासे जों न'आवबो फिसियो आरो माखासे जोङो बिलोफोर फुख्रिफोरनिफ्राय मोनो। बांसिन गोथावसिन नाया होनबा जानो गोथावसिन जायो होनबा जोङो बिलोआव मोननाय नाया गोथावसिन जायो माने बिसोरो हाग्रा बंग्रा खार दैनि खार बायदिसिना जानानै थांनानै थायो खिन्थु मा जोंनि न'आव फिसिनाया गोथाव जाया जोङो होयो नाखौ मा जोंनि न'आव फिसि फनायखौ दानाफोरसो होय ना दाना गुन्दै होयो बेबायदि रोखोमाव जों नाखौ दा फिसिनाय जायो जेब्ला जोङो हमो अब्ला जों न'आव न'आव फिसिनाय हमो अब्ला जोङो मा ओ जे जोंबो हमनो हाबाय जोङो जोङो दैखौहाय जोङो हगारनानैबो हमनो हाबाय बा जोङो खावखांनानैबो हमनो हाबाय आरो न'नि न'आव फिसिनाय नाखौ जों गोरलैयै हमनो हायो। जोङो ओक् बाहेरायाव मोननाय ना जेरै फुख्रि बा ओरै दंग' बा जोङो ओरै बिलोफोरनिफ्राय मा बेयाव हमोबा नाखौ जोङो एसे गोब्राबै हमनो गोनां जायो माने एसे खस्थ' लानांगौ जायो जेरखम जोङो मोनसे बिलोआवहाय जोङो ना सारनो थांबाय अब्ला बे ना सारनो थांनायावहाय जोङो मा नाखौ हमनो थाखाय जोङो मोनबायानो मोनबाय हाब्रुथुआव जागोन ना हाब्रु गबायनाया बे हाब्रआव बरायनाखौ जोङो नागिरफिनो मोनगोन मोना बेसेबां खस्थ' आरो सम सम जों ना हमनायावहाय माबा नाजोंबो जोङो आघाद होजायो सापस हमना ला ना सिंगि, ना सिंगिया जोंखौहाय गावोब्ला जोंनि मोदोमा देहाया बेसेबां सायो जों बेखायनो ना हमनायावबो जोङो जोंनि गावखौ जोंनि गावबागाव माबाखौ ओ मोदोमफोरखौ जोंनि जिउ फोरखौ रैखाथि होनो थाखाय सांग्रांथि जानांगोन माने जों खेल ला हमनांगोन नाखौ नङाब्ला जों गावजागोन। सिंगि फोरजों मागुर फोरजों गावजायोबा बिसि बां जोंनि देहाया लस जागोन नोंथां ना? दा नाखौ अनेक रोखोमै हमनो हायो, ओंखायनो नाखौ हाय हमनायनि सिगां जोङो सानग्रोनांगोन दि माबोरै नाखौ हमोबा गोरलैयै जोङो हमनो हागोन बा जोङो माबोरैहाय जोङो नाखौ हमनो हायोबा जों बिसोरनिफ्राय गावजानायनिफ्राय बारग'गोन। बुंनो थाङोब्ला गोबां दङ बुंनो नोंथां ना हमनायनि आदब खायदाया। गोबां ख' गोदोनि दिनावथ' खखाफोर सायोमोन ‌सेन‌ सायोमोन, थेला जालफोर, मुसारिफोर बोयोमोन नाथाय दानि जुगावहायथ' बेफोरखौ बिराद खमायलांनायनिफ्राय खमायलांनाय नुबाय नोंथां। दा ना हमनाय नाखौनो जोङो हमलायानो होनजाबाय। दा गाम नाखौ हमो मा गामियारि एरियायाव थाग्रा गामियाव थाग्रा सुबुंफोरा बांसिन नाखौहाय हमनायखौ नो जों नुनो मोनो आरो दानि जुगावाय ना हमनो गोबां मानसिफ्रानो रोङाबो जानो हासिगौ। सापस माने दैयावनो ओंखारला मारै ना हमनो रोंनो। नाफोरनि बागै मिथिला दानि मानसिफ्रा नाखौ जायो मा फुख्रियाव फिनाय खौसो। ओ हासार होनाय नाफोरखौसो जायो, गोदोनि बायदि फ्रेस फ्रेस मोजां मोजां ना मोन जाला, नंगौना नोंथां?
नोंगौ नोंथां नंगौ।
आं नोंथांनाव सों जोंनि नाफोरनि हमनायनि सोमोन्दै नोंथाङा नाखौ हमफेरबायना आरो माबायदि नाखौ नोंथाङा हमखो आरो मा मा रोखोमै नाखौ हमनाय जायो आरो गोदोनि आरो दानि ना हमनायनि फारागथिया मा दं नों थाङा एसे फोरमायदो गुसुंब्लाबो दे।
जागोन नोंथां जागोन। जों ना हमनाय बुङोब्ला जायखौ नोंथाङा ओ जेखौ खोन्थालांदों, फोरमायलांदों नंगौ बे खोथाफोर आ थारैनो सैथो आरो ओ बेनि अनगायैबो जों नाफोरखौ गोबां रोखोमै ओ हमनो हाबावो जेरै जों नोंथाङा फोरमायलांखानाय बायदि जोंनि बर' आइजोफोरा जेखाइ, खबाय लानानै साखाथि फाखाथियाव थानाय बिलो एबा दंग'फोराव बेबायदिनो नाफोरखौ गुरनानै लायनानै मा खासे बे नाफोरजोंनो माने गावनि न'खरखौ सोलिबोनाय, गावनि जिउखौ खुंबोनाय बेखौबो जों माने नुनो मोनबोदों आरो नों थां ना? आरो, आरो जों बेजों लोगोसे ना हमनाय होनोब्ला जोङो ओ जाय गोदोनि समावथ' बै लावखारफोरा बबेबा बिलो बबेबा दहला जाय जायगायाव दै थायोना बेफोरावहाय माने गोबां ओ बै बाथा होनायखौ मिथियोना नोंथाङाबो?
उम बाथा होयो जे मिथियो नोंथां मिथियो औ।
औ बै बाथा होनानैबो जों गोबां नास्रायफोर नङाब्ला बेफोराव मागुर नाफोर, खुसिया फोरबो माब्लाबा माब्लाबानि समाव बै दहला एबा बिलोहां जानायावहाय माने बेबायदिनो खानस्रि नङाब्ला नङाब्ला गुमा नङाबा माबा एम्फौफोर खौ होनानैहाय बाथा होनानैबो जों ओ नाखौ हमनाय जायोमोन आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
आरो बेबायदिनो जों खुसिया होनोब्ला माने जानोथ' जोबोद मोजां जोंनि देहाखौ जोबोद ओ स्ट्रं खालामनो गोरा खालामो जोबोद थै दं होननानै जों बुंनो हायो नों थां माने ओ आंबो माने हमनो मोनफेरबाय खुसियाखौ खौ माने खनसे हमनो मोनफेरबाय जेरै जों खुसियाखौ ओ हमनो थाङोब्ला बिनि थानाय जायगाफोरखौ जों नागिरग्रोना लानांगोन माने बबेबा दह गला हाफोरनि एसे आब्रां सेरावहाय माने दै थाबाय थानाय जायगायाव ओ ना खुसियाफोरा गुदुं खुरनानै थायो आरो नोंथां गुदुं खुरनानै थानानै बिनि गुुदुं खौ नोजोर होनानैहाय माने ओ सोरबाया खदालजों जावो सोरबाया बो बै ओ खुसिया सुग्रा सुलि ना औ सुलि होनो बे सुलिजों - थुनानैहाय जेब्ला आन्दाज मोनो ना एसे गोरा सुलिया मावग - लुुबो नोंथां बे - मावग्लोबनायखौ मोनोब्ला माने बिनि गुदुंखौ बुरनानै नङाबा जावनानै खुसियाखौ नाहानाय जायो आरो नोंथां।
उम उम नोंगौ नोंथां।
बेबायदिनो बेबायदिनो जों गोबां रोखोमै जेरै ओ दैमा दैसाफोराव जोङो बै फासिजाल नङाब्ला आस्रा जे नै नङाब्ला लाफि नैबेफोरजोंबो जों नाफोरखौ हमायखौ नुनो मोनो आरो नों थां बेफोर बे - बेफोर बेफोरजों हमनानै जोङो माखासे गोबां रोखोमनि नाफोरखौ मोनो जेरै ना सलथ'खा ना खान दा ना एलेंगा ना थारालान्दि माखासे नैबेफोर खौहाय जों मोननो थाङो आरो नोंथां माने बिथां बेफोर नाफोरा जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां माने मोनोब्ला जों जानांगौ आरो नोंथां। गाव गावनो जुदि बेफोर
बेफोर नाफोरखौहाय जोङो गाव गावनो जुदि बेफोर दैमा दैसाफोराव लायनानै जाब फैयोब्ला माने जोंहा देहायाबो जेबो खहा जाया। आरो जों जेबो मेडिसिन गैयि बुस्थु एबा मोनजायो होननानै जों साननानै लानो हायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो थाङोब्लाथ' आथिखाल बिथिङाव सोलायबोनाय होनोब्ला माने जों बेफोर जेरै नोंथाङा बुंलांदों माने ना हमग्रा मानसिफोर बेखौनो जों मोननो थांलिया माने ना?
नंगौ नंगौ नोंथां नोंगौ।
खौ ना जानो गोसोब्लाबो जोंहा ओ दाथ' गोबां रोखोमनि ना फुसिनायफोरखौबो नुनो मोनसै । ओ जाय साखाथि फाखाथि न'फोराव थानाय हाफोरखौ हाखर एबा फुख्रि खालामनानै गोबां रोखोमनि ना कम्बल कात ना ग्लास कात आरो नैबे लाइट बिफां जाग्रा हारिनि ना दोननायखौबो जों नुनो मोनसै आरो नोंथां। आरो लोगोसे जोङो बै ना मागुरफोरखौबो जोङो गोबां रोखोमै ओ आथिखाल बिथिङाव गाव गावनि न'फोरावनो फुसिनानै हयथ' जायो हयथ' माखासे रांखान्थि बिथिङावबो जों ओ माखासे मुलाम्फा खालामनायखौबो नुयो आरो नोंथां ना?
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
जों माने बुंनो थाङोब्ला ना हमनाय एबा ना जानाय नैबेफोरो गोबां रोखोमनि दं होननानै जों मिथिनो मोनो आरो थां ना औ नों थां बिदिब्ला नोंथां जों ओ जोंनि सावरायनायनि समावबो जानानै फैबाय सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां माने नों थांजों सावरायनानै ओ माखासे खोथाफोरखौ ना हमनायनि खोथाफोरखौ मिथिनानै एबा नाफोरखौ मिथिनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय माखासे मिथियै ना हमनाय आरो माखासे मिथियि नाफोरखौ मिथिना मोनबाय नोंथांनिसिम आंनिफ्रायबो रोजा रोजा साबायखर नोंथां अब्ला जोंना समनि आंखाल नोंथां अब्ला जोङो मोनसे नाय लानानै उनावहाय जों लोगो मोनलायफिनगोन होननानै आसा थाबाय ना मा होनो
जागोन नोंथां जागोन जागोन ओ जागोन नोंथां जागोन दे